नोंथां खोनादों ना अ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ
आंथ' ओरैनो दं नोंथां।
अ अब्ला फ्रियावनो दंथ'योना नोंथां?
औ औ फ्रियावनो नोंथां
अब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां।
अ अब्ला माने ओ दिनैनि टपिक बा आयदानि सायाव साव माने आयदाया जाहैबाय माने मोब्लिब बिनि सायाव सावरायसैना नोंथां औ अब्ला माने नोंथाङानो एसे फोरमायगोरदो नामा जेनेबा मोब्लिब बा कारेन्टखौ बिदिनो मा मायाव बाहायोबा मानो बाहायो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायगोरदो नोंथाङा दे
औ औ ओरैनोथ' मोब्लिब होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव मोब्लिबफोर बेफोरबायदिखौनो नुनो मोननाय जायामोन आरो सिगां समाव माने सिगां समाव बिदिनो कारेन्टफोर गैया जाहै फ्राय बिदिनि जाउनाव ममबाथि बेफोरजोंसो लेखा फरायनाय लेन्थन हारखेन बेफोरजोंसो लेखा फरायनायफोरखौ जों नुयोमोन आरो कारेन्ट गैयैनि जाउनाव ओरैनोथ' आरो बिदिनो दैनि मथ टर फांखा बिदि सालायनो थाखाय सिगां समाव गैयामोन कारेन्ट ओ जों बेखौ दा समावसो नुनो मोननाय जाबाय आरो
औ नंगौ नोंथां
ओ दा जेराव गोजान गोजान जायगायाव बोलाङोना बे माइफोर गायनाय समफ्राव मिचिनाव माबा होनाय जायोना दै होनाय जायो मिचिननो बेफोराव कारेन्टनि गोनांथि जायो आरो
औ औ
दा कारेन्ट गैयाबा जोबोर खस्थ' जागौमोन सिगांनि समावथ' जोबोर खस्थ'खामोन मानोना सिगां समाव आरो खोमसि खोमलाव बेफोरबायदिजोंसो थायोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
दानि जुगावथ' बुंनो थाङोब्ला कारेन्टआ गोबां हेफाजाब होबाय मानसिफोरनि
औ औ
ओरैनोथ' कारेन्ट गैयाबानो जाया होनजायो दानि जुगाव ओरै बेटारि गारि ओंखारबाय बेफोरनि चार्ज होनाय मानाय बेफोरथ' कारेन्टनि जाउनावसो जायो नालाय
औ औ
ओरैनोथ' दा बेटारि गारिया बुरजा ओंखारबाय नालाय पेट्रल गारिया एसे खम जानो हमलांबाय दा बेनिखायनो जोंनो दा कारेन्टनि गोबां गोनां सै आरो आरो बे खारेनानो जोंखौ गोबां हे फाजाब होबोगासिनो आरो होलांबाय थागोन।
औ
बे खारेना माने दै फोरनिफ्रायसो माबानाय जायो आरो बे कारेन्टखौ
औ
गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफ्राव बिदिनो कारेन्ट गैयाबा जेबो खामानियानो सोलिया बबबा कम-कम्पिउटार दखान अबायबा माबा दखान बेफोरावबो कारेन्ट गैयाबानों बेफोर खामानि औ मावनो हाया आरो। दा कारेना जोंनि सु सुबुंनि बाहायनायाव दा जोबोर मोजां जानानै फैबाय
नोंगौथ' औ
दा नोंथाङाबो आंनि एसे फोरमायनो हागोन नामा कारेन्टनि बागै मोब्लिबनि बागै औ
औ बिदिनो नोंथाङानो माने बुंलांखाबाय एसेखौनो जेनेबा बा गोदो समाव कारेन्ट गैयामोन बिराद खस्थ' जायोमोन दायो माने कारेन्टआ फैबाय बा खस्थ'आ एसे खम जाबाय माने औ नंगौ नोंथाङा माने थिगखौनो बुंदों। जेनेबा गोदो समाव बिदिनो मोब्लिबफोर गैयि समाव माने बिदिनो लाखेनफोर बा ममबाथिफोर बा बाथिफोरजों थानांगौ जायोमोन।
औ
नाथाय दानि जुगाव माने गोबाङानो माने न'खर न'खर कारेन्ट थाबाय होननानै मिथिबाय आरो ना ओ बिदिनो जोंहा कारेन्टखौ बांसिनैनो गासिबो न'खर न'खर मोननाय जाबाय दा बांसिना बिदिनो लाइट सावनायफोर फांखा सालायनाय बिदिनो दै मेचिन मटर सालायनाय बिदिनो न'आव टिभि सालायनाय
औ
बिदिनो बायदियाव सालायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना दा माने ओ बांसिनानो माने कारेन्टनि गेजेरजों माने बिदिनो बायदिसिना पेट्रलफोर बाहायनाङि जाहोनाव माने कारेन्टा माने जोंनो बारा पलिउसनबो होआ आरो ना बिदिनो जोङो
अ
कारेन्टखौ बांसिनानो आथिखालाव माने ट्रेनफोर खारनायावबो बाहायसै ओ ट्रेन फोर खाननायजों लोगोसे बिदिनो नोंथाङा बुंलांखाबाय जेनेबा बेटारि गारि औ बेटारि गारियाव माने बांसिनानो बेटारि चार्ज होनो बाहायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो कारेन्टखौ माने गोबां इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिरफोराव बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनायफोराव माने कारेन्टखौ बाहायनाय जायो आरोबाव जोंहा कारेन्टखौ बिदिनो मा होननानै बुङो बिदिनो गिदर गदिर इास्ट्रिाव माने लाइ गिदिर गिदिर लाइट फजोंनो थाखाय माने हाइ भल टेस नांगौ जायो बेनि थाखाय माने गिदिर गिदिर इन्डासट्रि कारेन्ट बानायग्राफोर इन्डासट्रिनिफ्राय माने कारेन्टखौ बबोनानै बै गिदिर गिदिर कम्पानिफ्राव माने डाइरेक्ट ट्रान्सफार खालामनाय जायो आरोबाव बेजोंनो लोगोसे जोंहा मा होननानै बुङो कारेेनखौ बिदिनो माने दैनिफ्राय बा दैयाव दै दाहार माने जे जायगायाव दैफोरा गिदिरै दङ बे जायगायाव माने बेखौ देम बानायनानै देम बानायनायनि गेजेरजों मोब्लिब माने दैनि दाहारजों माने मेसिन मथरखौ फिदिंनो थाखाय जोङो दैखौ देम बानायनायनि गेजेरजों ओ कारेन्ट माने मोब्लिब होनो जायखौ माने बेखौ खौ दिहुननाय जायो आरोना माने जे जायगायाव माने दैनि दाहारा बारा माने जि जायगायाव माने दै गिदिरफोर दं माने बेफोराव माने कारेन्टखौ बानायनाय बेखौ नुनो मोन आरोना
औ
जायनि गेजेराव जोङो माने न'खर न'खर माने कारेन्टखौ सावनो मोनबाय आरो आरोबाव बिदिनो जोंहा माने कारेन्टखौ आथिखालाव माने गोबाङैनो नुनो मोनसै जेनेबा न'खर न'खर बाहायनायजों लोगोसे माने बिदिनो टाउन सोहोरफोराव माने मोब्लिबनि बिराद गोनांथि जासै मानो होननानै बुङोब्ला माने मोब्लिबनि गेजेरजोंसो बिदिनो टाउन फोराव बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनायफोर जेनेबा माबाफोर आथिखालाव माने ओ खारेेनटनि गेजेरजोंबो माबा ओ ओंखाम संग्रा माने खौ मा होनो गेस सौखा बेखौ मोनो माने ओंखाम सं कारेन्टनि गेजेरजोंबो ओंखाम संग्रा माने बेखौ मोननाय जायो आरोना जायनि गेजेराव माने कारेन्जोंबो ओंखाम सङो आरो बिदिनो जोंहा मोब्लिबजों खारग्रा गारिफोर मटरफोर ओंखारबाय बेखौ नुनो मोनबाय जायनि गेजेराव माने बिसोरनि गेजेरजों पलिउसनफ्रा खम जानाय बेखौ नुनो मोनबाय आरोना मोब्लिबनि गेजेरजों खारै खारोबा माने मोब्लिबनि गेजेरजों माने गारिया खारोबा माने बिसोरो माने पेट्रल बादि जा पलिउसन होयो बे खौ होनायखौ नुनो मोनला आरोना अब्ला नोंथाङाबो एसे फोररायहरनो हागोन नामा जेनेबा मोब्लिबखौ जोङो बाहायनायखौथ फोरमायबाय माने मोब्लिबजों माबा मोनसे बिजनेसफोर बा माबा मोनसे रांफोर मोब्लिबनि गेजेरजों मोनगोन नामा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथा
औ हागोन नोंथां ओरैनोथ मोब्लिबनि गेजेरजों रां खामायनाय माने बिदिनो सोरबा सोरबा सुबुंफोरा साख्रि मावो आरो बिदिनो मोब्लिबनि साख्रि मावो बेफोराव गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो गलादारफोर दं माखासे गलादारफोर बिसोर गलायाव मोब्लिबनि गला मोब्लिबफोरखौ फान्नायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोर आरो जों बे कम्पिउटार दखान होननानै बुङोब्ला बे मोब्लिबजोंसो जायो होनजाखायो बिसोरनि दखानानो सोलियो मोब्लिबनि गेजेरजोंसो दा गोबां सुबुंफोरानो बे मोब्लिबनि गेजेरजोंनो रां आरजिनानै दं आरो
औ औ
आरो ओरै मोब्लिबाव खामानि मावग्रा होनबाथाय बिसिना बांसिन रां मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो मोब्लिबनि जोहै एसे रिक्सनि खोथा थायो नालाय बे मोब्लिबनि खामानिफोराव
औ औ
दा बेफोरावनो एसे रांफोरखौ बांसिन नुनायखौ जों नुयो आरो
औ
अब्ला नोंथां माने नों खोन्थानो हागोन नामा जे गोदोनि समाव मोब्लिबा माबायदि सोमोन आरो दा माबायदि जेन'बा गोदोनि बाहायनाय दानि बाहायनाय आरो माबायदिमोन सिगां समाव मोजां आरोना दा साबसिन जासिनखो बेफोरखौ खौ एसे खोन्थादो नोंथां
औ ओ गोदोनि समाव माने मोब्लिब होननानै बुङो माने कारेन्टा माने बांद्राय बिदिनो दंब्लाबो माने एसे दंमोन आरो मानो टाउन सोहोरफोराव माने मोब्लिब खौ बिदिनो बांसिनै मोननाय जायोमोन गामि ओनसोलफ्रावथ' माने बांसिनानो माने मोब्लिबखौ मोननाय जाया होननाय मोनथियोमोन आरो ना नाथाय आथि गोलाव माने मोब्लिबा बिदिनो बांसिनानो माने मोनहैबाय होननायखौ मिथिनो मोनो आरोना गोदोनि समाव बिदिनो बांसिन सुबुंफोरा माने मोब्लिबखौ बाहायनो मोनामोन जाय आथिखालाव माने बिदिनो गिदिर गिदिर मा होनो मोब्लिब लांग्राफोर गिदिर गिदिर मोब्लिब थारफोर बोग्रा माने बोबाय आरो ना आथिखालाव ओ गोदो दङ बिदिनो मोब्लिबखौ मोनबाबो माने बांसिनानो टाउन सोहोरफोराव मोननाय बेखौ नुनो मोनो आरो ना ओ जायनि गेजेराव ओ टाउन सहरफोरावल' माने मोब्लिबखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोङो माने बांसिन रां रां खामायनायफोर बा माबा मोनसे जोङो बिदिनो ओ मा होनो लेन्थनफोर बा सिफोर बायदिखौ बाहायनाङामोन आरो ना टाउन सहरफोराव ओ नाथाय गोदो समाव माने बेफोरखौ बांसिनानो गामि ओनसोलफोराव बाहायनाय बेखौ नुनो मोन्दों आरो
औ
औ आ
ओरैनो ओरैनोथ' दाबो जेन'बा ओ अबेबा अबेबा जायगायाव कारेन्ट गैया बायदि खोनादों दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो
नोंनाया नोंगौ नोंथां माने
ओ
बिदिनो मोब्लिब लांनो थाखाय माने जोंहा मोनसे पस खुन्थिया गायनांगौ बा गोलाव गोलाव थार थार नांगौ जायो माने जायनि गेजेरजों मोब्लिब बोहैयो बेबायदि थारफोरखौ माने बोैलांनांगौ जायो आरोना जायनि गेजेराव मा होनो जेनेबा गामि ओनसोलफोराव गामि गोथौफोराव हाग्रा बरा हाग्रा बंग्रा बुरजा जायोबा बिफां लाइफां गिदिर गिदिर जायो जायनि जाहोनाव माने फरेस्टफोर फरेस्ट लेण्ड फोराव माने बिफां लाइफांखौ दाननानैसो लांनांगौ जायो बेफोरबायदि जायगायाव माने दासिमबो माने मोब्लिबखौ लांनाय बेखौ नुनो मोनाखै आरो ना माने ओ बेफोरखौ दानस्रांनानै लांब्लाबो माने बिफां लाइफाङा खहा जागोन बेनि थाखाय माने बिफां लाइफांखौ दानालासिनो माने मोब्लिबखौ लाङाखै आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिदिर गिदिर बा कारेनटफोर बा पस्ट खुन्थियाफोर गायनायनि थाखाय माने मोब्लिब खौ दासिमबो बिसिम जायगायाव लांनो हायाखै आरो ना नोंथां अब्ला माने नोंथां समाबो जाब्लाय अबब्ला जोंनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'लायसै नामा
औ दोन्थ' जासिगोन दे नोंथां
औ दे
अ दे